हेलौ औ नोंथां।
बे समाव आं नोंथांनो। फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो बर'फोरनि औवा‌ जों बानायनाय न'आव बाहायनाय बेसादफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो नि थाखाय आं नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो होमब्ला नोंथाङा सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
होमब्ला नोंथां जोंनो जोंथ' जेनेबा न'आवहाय औवाजों बानायनाय गोबां बेसाद फोर बाहायोना नोंथां।
औ नंगौ
बे औवाजों बानायनाय जायखौ जों न'आव बाहायबाय थायो बे बाहायबाय थानाय बेसादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां फंनैसो फोरमायना होलाय जों मा मा बुस्थुखौ न'आव बाहायो आरो जाय बुस्थुखौ जों औवानिफ्राय बानायो
औ नंगौ दा गाहायै जों बर'फोरनि गेजेराव बाहायनाय औवाजों सोरजिनानै लानाय आइजें आइला नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनो जाहैबाय जों बर'फ्रा जेरै आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजेंफोरा आं बेखौ बुंग्रोनि आबाद मावनायाव जोङो माइ खायनो थाखाय हौवाफोरा औवा बिजौ औवा बुरखानि बिजौखौ हुकेन खालामनानै लायो आरो बेनि ओमफ्राय ओ मै खौबो हाखौ हाथर जानायखौ बा हाग्रा आलादा आलादा जानानै थानायखौ बुथुमनो थाखाय जोङो मै सोरजिनानै लायो आरो मैयावबो जों औवा बुरखानिनो बिजौखौ माखा खालामो मैनि दांखुर खालामनाय जायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
आरो जों मोननो हाबावो
औवानिनो माखासे सोरजिनाय जेरै माइखौ सिगां समाव जोङो दानि बायदि गारिजों बा ट्रेक्टरजों बेफोरबायदि रोगानाय जायामोन नाथाय सिगां समाव जों औवानि जेरै बै बावखा नङा होमबा नोंथां औ बावखाखौ ओरैबो गोफार ओरैबो गोफार औवा बेखौ सिनखावनानै बानायनानै लादोंमोन आरो बेजोंनो बाननानै आबादथि बिनिफ्राय न'आव लानानै फैयोमोन आरो जोङो सिंखाय बावखाबो होननाय मोनसे मोननो हाबावो सिंखायाबो औवानैनो बानायनाय बावखायाबो बे बावखायानो मोनसे दुरुं आरो दुरुं थायो सिंखाय बावखायाव दा बेखौबो बाहायनायखौ नुनो आरो बे खौ जों गाहायै जेरै जौनि मालदां थि खोनाय बा मोसौनो दै हैनायाव बाल्थिं दैहु बेसोरखौ दोननानै बाननानै लानानै थाङोमोन आरो सिगां समावथ' जोंनि जायगाफोराव गामिफोराव मा जायोमोन खाथियावनो न'आवनो दैखर गं मोनफा बा दंखल मोनफा गैयामोन नालाय दा गोजानाव दै लायनांगौबा जोंङो बेखौनो बाहायोमोन आरो हौवाफ्रा बेयाव। गारहारा दैसुफोरखौ दोननानै बाननानै लायोमोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ आरो बेनिफ्राय मोननो हाबावो जोंहा।
नो बाहायनाय जेरै सानदांगा। माइ सालिनो थाखाय बा जिगाब माखासे ओ। आबादनि सायाव गोग्लैनानै थायो दा बेखौ स्र' खालामनो थाखाय जोंङो। सान्दांगा बाहायो संग्रायखौ जोंङो जुजाय। आरो गुन्दैखौ जावनो थाखाय बाहायनाय जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नंगौ। दा बेबायदिनो जों गोबां बर' समाजाव मोननो हायो आरो। औवाजों बानायनाय बेबायदिनो दा जोङो मोननो हाबावो ना हमनायाव बाहायनाय जेरै जेक जेखाइ खबाय आरो मैगं सुनो थाखाय बाहायो जों मैगं खादा।
नङा होमबा नंगौ नोंथां नंगौ सानद्रि।
माबा सालिनो एंखुर आरो जोङो मा साल सालियो। एंखुर हो हो
जेंगाया जायखौ जोङो मैगं सुनायाव बाहायो ना फोर जेरै साम'फोर खांख्राइ
औ औ औ जों बेखौ मैगं खादा होनो आरो नोंथां
ए ओं ओं दे।
दे नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बाहायनाय ओ औवाजों सोरजिनानै लानाय जोंनि बर' फोरनि सोमोन्दै खोनन्थादो।
जोङो औवानि होनबाथाय जोङो गिबियावनो गोदोनि समावथ' जोङो थारालखौबो बानायोमोन। मोननो नोंथां जायखो जोङो जि दायो थारहाल जाय खो इसानसालि होनोना
औ।
बे इसानसालिखौबो जों गोदोनि दिनाव औवाजोंसो बानायोमोन जाय थाथाल इसानसालि होनोब्ला जोङो रासोया
रासो होब्बाबो नोंथाङा मोन्थियोना।
मिथियो औ नोंगौ
बे रासोआवहाय जोङो खुन्दुं सोयो बे खुन्दुं सोग्रा रासोखौबो जों गोदोनि दिनाव हाय औवा जोंसो बानायोमोन। आरो गर'खा औवाजोंसो बानायोमोन। नां जेब्ला उन्दै सोमोन अब्ला आङो गावनो मेगनजों नुबोदों। आरो जोङो गरखाखौ गरखाखौ औ एखे जायोमोन माने फिसा फिसा खाथि बानायनानै बानायोमोन आरो बेखौ। आरो जोङो गरखाख खौबो बानायोना जाय गरखाया जों गाहायाव गाग्रा जि दानायाव ए इसानसालियाव जोङो बाहायोना।
नोंगौ। आरो गनसि गनसा जोंनिथिंजाय गनसि होनो। नोंसिनिथिं गनसा होनो नामा?
औ होनो नोंथां जोंनिथिं गनसा होनो बे गनसाखौबो जोङो
नो हासुं
औ नो हासुं नो हासुंखौबो थ' बे औवा औवा बिथ' मा होनगोन औवा औवा बि
औवा गुबैनि मोनसे औ नोंगौ
हासुं बायदि ओरै ससे ससे हासनानै जों बानायो आरो बैसां बैसांखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानाय गोदोनि समाव बे बैसां होन माने उन्दुग्रा बिसिनाया बे उन्दुग्रा बिसिनाखौबो जोङो गोदोनि समाव औवानिफ्रायनो बानायो आरो खायसे खायसे जायगायाव दासिमबो बानायनाय नुनो मोनो।
औ बेथ' औवानिखौ माबायदि बानायो दानफ्लेनानै बानायो ना गथा ग थाय होयो?
बैसाङाव? औ बैसाङा। बैसांआवथ' जेनेबा माखासेखौ दानखावनानैहाय ओरैहाय फिसा फिसा जेवरा होसिगोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय ओरै जिं ओरै जिंथ' जेनेबा बिथ'खौनो ओरैथ'स एसे थंफा थंफा मोनब्रै खान्दा खान्दा हास'नानैहाय बानायनाय जायोमोन आरो।
नोंगौ।
आरो जोङो जेवरा हा
ए देबा नामा बियो?
देबामोन देबनाया माने औवा औवा गुबैखौसो होनाय जायोमोन ना।
औ औ औ औ
ओमफ्राय आरो जोङो मैगं थिलिफोरावहाय मोसौ, बोरमा, दाउफोर हाबनो हायिनि थाखाय जोङो जेवरा जेवरा जाय खौ जोङो ओरै जिं ओरै जिं बेरा दुमनाय होनो। बे बेराखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायोमोन।
नोंगौ नोंगौ। बेनिफ्राय आरो मा मोननो हाबावो जोङो?
औ नोंथां आरो जोङो मैगं खादा जोंनिथिं जायहाय बै जेंगाय हो नोना
औ
जाय जेंगायावहाय मैगं सुयोबा गोदोनि समावहाय बालाफोरा जेनेबा मैगङावथ' माखासे एम्फौ एनला बालाफोर हाख्रेब ख्रेब मोनज
औ नोंगौ नोंगौ।
बे हा ख्रेब ख्रेब मोनजानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो मैगंखौ बे औवाजों बानायनाय मैगं खादा जायखौ जों जेंगाय होनो बे जें गायाव सुयोमोन आरो जोङो ना हमनो थाखाय जेखाय बानायो जाय जेखायजों जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो खाथि खालायाव थानाय बिलो दंग'फोराव जों ना गुरनानै जायो। आरो खबाइ जाय खबाय खौबो जोङो औवानिनिफ्राय बानायो। जाय खबायाव जोंनि बर' समाजनि मान सिफ्रा ना सोनो थाखाय बाहायो बा न'खरावहाय सोरबाफोर मायबाफोर बुस्थु जिखुन जाया मोजां बुस्थुफोर दोननो बा दोनथ'नो थाखाय जों बे खबाय सिङावबो सोनानै दोनथ'यो।
नंगौ। आंथ' बानलु गोराना आरिखो गोरान आरिखौ सोनानै दोननाय नुदों बे खबाइआव। बेनिफ्राय जों
आरो जोङो जोंनि बर' समाजाव सोलिनाय सिफुंखौबो औवानिफ्राय बानायोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
जाय सिफुं नि देंखोआ जोंनि समासाव गोदोनिफ्रायनो खेराइ मोसानायाव सोलिबोदों। बेनो जेनेबा रैसुमै रिं रिंखांनाय देंखो हिसाबै जों बे औवाजों बानायनाय सिफुंखौनो बाहायो।
उम उम नंगौ
आरो जोङो बैयो थरखा थर'खा होनोना जोङो बेयो मोननैजों बुखावनानै दामग्राया
औ नंगौ बेखौ बाहायनाय नुयो। नोंगौ बेखौ बाहायो बर'फोरा बैसागु रंजानाय समाव। ओ आरो जों ना हमनायावनो माखासे ओ मोननो हाबावो औवानि सोरजिनानै लानाय जेरै बेनो जाहैबाय जेरै ओ खखा सेन
औ खाखि
औ खाखि
फल'
दा बेफोरबादिखौ जोङो बानायनानै लादों आरोना बेथ' बिराद मोजां सेनफोरा जेराव नाफोरा गोथाङैनो थायो। खखायाव थैबावोसो सेनावबा हले थैया आरो।
नंगौ नोंथां होनब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय आं औवाजों बानायनाय माखा खासे बेसादफोर मिथिनो सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोन्नानै जोबोद गोजोननाय मोन्दो नोंथां।
होमब्ला नोंथां दोन्थ'नोसै नामा उनाव सावरायनांगौखौ उनाव सावरायसिगोन।
औ नंगौ थारैनो दे अब्ला दोनसैदे।
दे नोंथां
दे दे